खोनाबाय औ
औ होनबा जों मा खालामदों?
दं इरैनो दं ओंखाम जाखांबाय माबाय जेरायबाय
औ मा ओंख्रि संखो?
ओ दिनैना मामोनथाय र बावावबायसै आङो। दालि ओमफाय भिन्दि जों आलु भाजा
अके
नोंसिनालाय
आं नायथ'वाखै माबा जागोन नामा खांख्रि खला ना मा होनोमोन नोंसिना खला खांख्रि
खांख्रिखलायानो।
ए खांख्रि खला बाय। ओमफाय दाउदै एवनानै जानोसै ओहो दहायसो आं बेलाइसियावसो खाम जादों नालाय।
उम
आं होनबा राय्लायनायखौ टपिकखौ सानदों माबा
मा मा
माबा मा होनोमोनलाय बेखौ एबाउट बिफानि सान एबा फादार्स दे।
ओम
औ दानि फैगोन सानदे एबा माबा टुइन्टिवान ना टुइन्टिवान जुनावहाय फादार्स दे जागोन। फादार्स डे बिफानि सान। खौ जों फालिगोन।
उम
जों सावरायगोन बिफानि इम्परटेन्स एबा नांगौथि आरो माने माबायदि बिफा आरो बिफाफोरखौ एसे सावरायनोसै आरोना। हामबाय होनाय होनिसै। फादार्स डेबो फैगासिनो दं फादार्सखौबो एसे रायलायनोसै फार्स्टआव जों बिफानि बागै एसे रायज्लायनोसै फादार्स डे बेनि बागै रायज्लायनोसै नों बिफानि बारै एबा नोंनि बिफानि बारैबो बुंनो हागोन एबा जेनेरेलि नों स्टार्ट खालामनो हागोन दे
बिफा बिफानि बारै नामा
औ
बिफाफ्रालाय सापर्टिभ माने बिदिनो फेमिलिखौ सालायग्रा हेड जायो
औ
आरो जोंनि नांनाय जोंनि माबा माबि बिदिनो इमसनेल सापर्टफ्रावबो माने बिदिनो नांगौखनि जों माबायावहाय थाफ्लायबाय थायो आरो मा बुंनांगौ
बेखौनो नोंनि स्पेसिफिक माबाफोर बुंनो नामा बिफानि बारै
नों होनग्रोदोदे
नोंथाङा दा जेनेबा बुंबोबाय सापर्टिभ हेड मेनाथ' बेनोखा मोनसे न'खरखौ सालायनो थाखाय बिफा नांगौ जायो
औ
आरो जों मिथिखागौ जाय न'खराव बिमा एबा बिफा गैया बिसोर बिराद खस्थ' मोनो मानो होनोब्ला जों बिमा बिफा थायोबासो जों जोंनो प्रभाइद खालामग्रा जोंनो मुवा नांगौ बुस्थु नांगौ जों फरायनायफ्राव जोंनि डेलि लाइफ एबा सोलिबाय थानाय दिनफ्राव जों नांगौ
उ
खौ बिफाखौ नांखागौ जों स्पेसिफिकलि एबा नोजोर होनानै बिफाखौबा दिनै रायज्लायनाय जासिगोन
उ
दा नों माबाफोर एड खालामबावनो गोसोबा एद खालामनो हागोन
माने बिफायाथ' फेमलिनि माने फुरा भायटेल माबाखायो बेयो प्ले खालामखायो मोनसे जेनेबा जोंनि गथ'फोरनि माबायावबो नायदो बिसोरनि गायदेन्स बिसोरखौ सापर्ट खालामनाय मफ्राय बिदिनो इडुकेसन होनाय प्रटेकसन होनाय डिसिप्लिन खालामनाय बे बेाव माबायो ओमफाय
माबाना मा होनदाय थांना थानो राहा
औ सिकिर सिकिर खालामो फेमिलि निड्सफोरखौ
औ बे रां खामायनाया मेइनना बिफानाव गोलैयो आरोना बांसिन
औ
ओमफ्राय फेमिलि हेड डिसिसन लानाय मानायावहाय एसे सिगां जायो आरो जों मोजाङै नायोबा बिफाफ्रा एसे हेटआव गोग्लैखायो आरो ना हेट गायनानै जों फेमिलि ओमफ्रायसो जोंनि बिमा फैबाय बिनि उनाव फिसा फोर फैबाय
औ
दाने होनबा जों बेखौथ नायखाबाय सिगमाबाय बिफाखौ जों मानो नांगौ बेखौ मिथिबाय
औ
आरो माबाफोर कुइसन सोंनो नामा बिनि सायाव
नोङो फिफाखौ माबायदि रलै माने माने मा होनोमोनलाय बे? माबायदि इनकारेज खालामो नोंनि बिफाया नोंखौ?
आदसा मेनाथ जाहैबाय साप सापर्ट होनोहाय जों मेरला टाइप आर ना माने
औ
नोंखौहाय मदद होनो हाय थाखाय मा होनो मेर्ला थाइप होयो इनकारेज खालामनाय मेरला टाइप थायो जेनेबा नोंजों रायलाया लाबा नोंनो फाइनानसेलि सापर्ट हो